अ हेलौ
अ आब' मा खालामदों।
औ ओंखाम जाखांना जिरायगासिनो आं।
ए मा ओंख्रि जाखो आब'?
ओंख्रिया ना जहलसोमोन।
ए गोथाव दे।
औ
आब' नों ओ आब' नोंथांखौ आङो मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो थाखाय माने उम कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना
औ सावरायजागोन दे बिनानाव।
अ ओ मोनसे आयदाया जाबाय बे आयदाया जाबाय माने ओ सुबुंफोरनि न' आरो नखर बेनि सायाव जोङो सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादों आरो।
औ औ
औ मोनसे न' होनोब्लाथ' जोंना माने ओ गोबां ओ आइजें बा मुवा बेसादजों जोङो बेखौ बानायनाय जायो नङा होमबा
औ औ
औ न'खर होनोब्ला आरो ओ माने बिमा बिफा बिब' बिनानाव बिबै बिबौ गासिबो जयै न' गंसेयाव थायो बेखौनो जोङो न'खर बुङो नङा होमबा
औ औ औ
औ। गासैबो माने गासैबो सोमोन्दोनि मानसियानो थायो न'-न' खर गंसेयाव आरो बे न' बे न'खरखौ दैदेनलांनो थाखाय ओ गोबां गावबा गाव ओ खामानि थायो। ओ जौगाहोनो थाखाय न'खर गंसेखौ माबायदि माने ओ जौगाहोगोन बिनि बिनि असिलायै माने ओ मा होनो? नाजायो आरो गावबा गाव।
औ औ
आ मा होनो? औ अमा लानानै बोरमा लानानै ओ बा हांसोफोर लानानै बेबायदिनो ओ रां खावरि मुलाम्फा मोनो बा मोसौ फाननानै बेबायदिनो रां मोननायखौ अ माने न'खरावनो बाहायनाय थाङो आरो। औ दा न'खौ न' खौ माने बानायनो थाखाय जेरैहाय औवा राइ दें आ बेफोर आरो दंफां ओ बिदिनो बाला सिमेन्ट बिदिनो बाहायो आरो गोदो गोदोथ' गोदोनि न' बानायनायफोराथ' ओ जिगाबजों थुरिजों ओ थोरिफोरजों बानायनाय जायोमोन ओ आथि आथिखालाव आरो दा थिं ओंखारबाय माथिया थिं एलमिनियाम थिं औ टाटा थिं बेबायदिनो माने गोबां थिं ओंखारबाय आरोना आब'?
औ औ
औ दा जों बेफोर थिंखौ माने एसे ओरैनो सायला सिस टेमबो लुनानै थानो हायो ओ आरो एसे दुइ सायला जायखौ मोननै सायला होनना बुङो बे सायलाखौबो जों बानायनानै थायो आरो न'आबो न'आबो माने गोबां रोखोमनि दङ आरो। ना आब' न'आबो गोबां रोखोम दङ जेरै औवाजों लुनाय थुरिनि न' आरो बैसांनि न' बैसांनि न' बिदि आरो तिन उखुमनि न'बो नैथाला न' जेरैहाय मन्दिर न'
औ
आरो गोजौ बिल्डिं न' बेफोरबायदि
औ औ
दा आरो ओ जों जों थानाय न'फ्राथ' माने ओ मा होनो तिन तिन उखुमनि न' जाहैबाय।
औ औ।
औ। न'खर गंसेयावथ' मानसिफोर बुरजा थायोब्ला बुरजा न'नांगोन खम थायोब्ला खम न' नांगोन।
औ
मन्दिरफोरखौ आरो ओ एसे मा होनो? ओ गोबां डिजाइन होनानै बानायनाय जायो। आथिखालाव गो औ गोदोथ' माने बेबायदि ओम बेबायदि माने एसेबां मानि बानायनाय नङामोन ओम ओ आथिखालाव आरो आर'नाइ बायदिसिना डिजाइन होनानै गोदान गोदान गावसो गावबा गाव मेगन खेबनाय नोजोराव गावबा गाव बानायनानै लासै आरोना आब'?
औ औ।
औ दा आरो न'याबो जोंना ओ मा होनो ओ मोनथाम मोनथाम थायो जेरैहाय इसिं न'। ओ इसिं न' अखं न' ओ आरो औ बेबायदिनो मा होनो कब्रा ना मा होनगोन बेखौ न'मा न' औ बेबायदि आरो औ। जेनेबा ओंखाम संग्राखौ ओ न'मा न' बुंबाय ओमफ्राय बिस इसिं बुंबाय। ओंखाम संग्रा इदि आरो ना।
औ औ
औ आरो मानसि थानायखौथ' सौरा होननानै बुङो। ना आब' औ। आरो बोरमा मोसौ दोननायफोराथ' आलदा आलदा मुं दङ। औ आ जोंना आरो न'मा न' आरो इसिं न'खौ इसिं न'खौ दोनफानाय जायो आरो ना।
औ
औ आरो बाख्रि माइ दोननो थाखायबो बाख्रि बानायो। ना फुजा होनो थाखायबो जोंनिया बे मन्दिर खौ बानायबाय आरो अमा दोननो थाखायबो जोंना अमा गन्द्रा बानायबाय बिदिनो औ। अ गोबां माने न' थायो आरो
न'खौ जोङो न'खौ जोङो गाहायै गुबै माने बुंनो थाङोब्ला औवा बा थुरि, दंफां, इटा, बाला अन्थाइ, सिमेन्ट, लहा पिन बायदि बायदिजों लुयो।
औ दा आब' मोननिथिंजाय मा रोखोमै न' लुयो। नोंथाङा एसे जुदि बों बुंनो हायोबा बुंलाय।
औ दा बिनानाव जोंनि बोथिंबोथ' न न'फोरा बिदिनोसै गामियारि ओनसोल बारा जौगानायबो नङा।
औ
गोदो बांसिनानो थुरि हाग्रा हानानै थुरिजों उलाबनानै थायोमोन।
औ
दा आथिखालाव थुरि हाग्रा नि अनजिमायाबो खम जालांबाय नालाय थुरि हाग्राबो होननानै मोनबांनो थांलिया।
औ
दा बेबायदिनो एलुमिनियाम टिंफोर बायनानै
ओं
दंफांनि काट बाटाम हाखावनानै बेबायदिनो न' लुनानै
औ
थिं दोसथाबनानै न' लुनानै औवानि बेरा होनानै बांसिनै थायो पाक्का न' दङब्लाबो फ्राय न'खरसे न'खरनै
औ
एसे जायफोरा एसे जौगानाय बेफोरो
औ
लुनानै लानो हाबाय।
औ
दा बेबायदिनो गामियारि ओनसोलनि न' नालाय एसेबाबो गोग्लैसोनाय जाहागोन एसेबां मानि जौगानो हायाखै
औ
बिदिनो औवानि बेरा होनानै हाजों लिर नानै जों न'खौ बानायनानै थायो
औ
जोङो गंसे न'खराव मानसि थाग्रा न'जों लोगोसे गोबां जोङो न'खर सालायनो थाखाय दाउ, अमा, बोरमा मोसौ लानो गोनां जायो नालाय बिसोरनि थाखायबो जोङो बिसोरखौ दोननो थाखायबो जोङो न' लुनानै होनो गोनां जायो।
औ
बेबायदिनो मोसौनो थाखाय मोसौ गुलि
औ
अमानो थाखाय अमा गन्द्रा दाउफोरनि थाखाय दाउ फिनायनि थाखाय दाउनि थाखाय दाउनि गग्रा
औ
बेबायदि जोङो न'फोरखौ लुना होनो गोनां जायो।
औ
गंसे न'खर सोलिनो थाखाय जोङो बेफोरबायदि मोसौ दाउ अमाजोंनो
जों जा थाइसे मोनो बेजोंनो जों न'खरखौ सामलायनो गोनां जायो।
औ
बेबायदिनो न'खर गंसेयावथ' जोङो बिमा बिफा बिदा
बिब' बिनानाव बिमादै बियादै
औ
बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि सोमोन्दोनि मानसिफोर थायो।
औ
दा जोङो न'खराव न'खर दैदेननो थाखाय जों सासे दैदेनगिरि थायो
औ थायो
जेरै न'खरनि गाहाय
औ
जोंनि बिफायानो जोंनि न'खरनि दैदेनगिरि जायो।
औ
बिनि दैदेननाय बायदियै जों न'खरखौ सामलायनांगौ जायो।
औ
बेबायदिनो जोङो न'खराव बिमा बिफा बिब' बिनानाव बिदा बिगै गोरोबलायनानै गंसे न'खरखौ सालायलांनो गोनां जायो आरो
जायो औ-
बेबायदिनो
औ
जोङो गंसे न'खरनि नांनाय मुवाफोरखौबो जोङो नांगौ बायदियै न'खरखौ जोङो साखोन सिखोनैबो लाखिनो गोनां जायो।
जायो औ।
बे दिनैनि बे न'खरनि बागै सावरायनायखौ
औ
बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।
औ- दे- दे आब' दे- दे-
सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय।